हेलौ! औ। खोनादों ना नोंथां?
अ मा खालामदों नोंथां?
थ' दायो ओरैनो जिरना दङ नै नोंथां।
अ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
नै आंबो जिरायना दं नोंथां।
अ अ औ मोजाङानो। नोंथांनालाय माबायदि
आंनाबो मोजाङानो नोंथां खबरा। अ आङो नों नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ।
जोंनि जे गोदोनिफ्रायनो जिहेथु बर' फ्रा जिथु नाफाम बे नाफाम बानायो
औ।
अ नोंथां मिथि
औ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां।
बे जेनेबा नोंथां साननाय बादियैब्ला जेनेबा नाफामखौ बोरै बानायो आरो आ फोरमायलांनोसै नाफामखौ बोरै बोरै बानायो बेफोरनि सायाव? थ' जोङो गिबियै थ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा नाफामखौ ओ आवंजै-आजौ निफ्रायनो जेनेबा आयं बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौनिफ्रायनो जोंहा बानायबोबाय थाखायोमोन नोङा होमबा।
औ
दा जोंहा बेफोरखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला दा जोंहा गिबियाव जोङो नाफामखौ ओ दैमा ओ जेनेबा नाखौहाय जोङो नानिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय नाफामखौ आरो गिबियाव जोङो ओ नांगौ जायो जेनेबा ओ ना ना आरो जेनबा जिखुन जाया जोंङो जेनबा ना फिथिख्री बि बिदिनो ना मावा बिदिनो गोबां माखासे नाफोरखौ जोंनो नांगौ जायो जेराव जोङो बेफोरखौ ओ बिलो बा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोङो जेनेबा सारनानै बा ओ लायनानै जोङो हमनानै बा सारनानै लाना फैनाय जायो जेनेबा जों हमनानै लाना फैनाय जायो बेफोरनिफ्राय आरो गोदोनि समावथ' जेनेबा बा गुरोसोमोन गुरनानै जेनेबा जोङो जेखाइजों गुरनानै लानानै फैयोमोन आरो बेखौनो जोङो दोनथुमनानै जोङो मोजाङै सायनानै माने फोरानो आर ना नाखौ दा जोङो नाखौ फोरोंनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बेखौहाय गोरान फ्राम फ्राम माने रानफ्राम होनानै बेखौहाय जोङो अराव बा जेनेबा सानदुंङाव जोङो गोरान फोरानो आरोखि दा अरावहाय जोंहा होयोबा दु होफैनाय होयोब्ला जोंहा नाया मोजाङै मोदोमो आरो आरो खालार गोनां जायो आरो दा बेनि उनाव जोंहा नाखौ रानखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय उवाल बा जेनेबा उवालफोरावहाय जोंहा देनाय जायो आरो बेखौहाय नाखौ जेनेबा जोङो बे देनाय समावहाय जोंहा माखासे ओ जेनेबा जिनिसफोर होबावो जेनेबा मैगं ओ जेनेबा हाग्रा बिदिनो मैगंफोर होफानाय जायो आरो जेरैहाय जोंहा थाथथुद दुदालिनि बिसं होनाय जायो औ दा बे उनावाय जों आरो होबावनाय जायो बिदिनो गोबां माखासे ओ बिदिनो दंफां राखेब बिदिनो बायदि माखासे माबाफोरखौ जोंङो होफानाय जायो आरो बेवहाय
औ औ
दा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ देनानै ओ मोजाङै देग्लिनानै माने दोखो दोखो जेनेबा गेेब्लेनाय जासे जोङो देगलिनानै ओमफ्राय जों हासुं जोंबा भयामफोरावहाय जोङो सोनानै मोजाङै बेखौ जोङो बार हाबनो हायि बायदि जों खाथेनानै दोनो आरो दा बेखौ जोङो दोननायनि दोननायाबो जोंहा माखासे माबा दङ बेखौहाय जोङो ओरैनो बाहेरायाव जोङो दोननानै लाया जोङो बेखौहाय हा सिङावहाय मोजाङै ओ सेवनाय सेवजासे जोङो जेनेबा गोबाव समसिम जोंहा फबनानै दोनो आरोखि दा बेवहाय जोंहा नाफामाथ' सेवनाय बुस्थु थु नङा होनबा जेनेबा जोंहा ओ बियो इसे सेवबासो जोंहा नाफाम जायो नङा होनबा
औ औ
बेखौ जोङो माने गोबाव सम दोननानैबो जेनेबा जाजायो आरोखि दा बेखौहाय जोङो गोसोबाय सोरोबा एसे थाबबो जानाय जायो दा बिसोर जोङो नाफामफोरखौ सोरनावा सोरनावबा जोङो बिदिनो गोबाव समसिम बोसोरसे बोसोर सोरनै बेफोर बायदिसिमनिबो जों ना बिफां मोनजेननाय जायो बेसेबां गोबाव दोननो हायो जोंहा एसे एसेबांनो जेनेबा नाफामा जोंहा गोथावसिन जाबोनो हमो आरो दा जोङो नाफाम खौ औ दा नाफामखौ जोङो जोंहा जाबाय नाफामा जाबाय जोंहा बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोङारि जेनेबा बाथोन बा ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो औ दा बेखौ बरफ बेनि अनगायै जेनेबा गुबुनफोरा ओ बेखौहाय ओ बानायनानै जानो रोङा जानाय बानायनानै जानो रोङा आरोखि बर'फ्रा बिदिनो गोबां बेफोरबायदिनो आरोबाव गोबां बिदिनो बानायनानै जायो औ दा बेफोरखौ जोङो ओ नाफामखौ जो बायदि रोखो खोमैबो जानो हायो जेनेबा ओंख्रिबो जानो हायो जोङो ओंख्रियाव लानानैबो आरो बिदिनो ओ बाथोनबो संनानै जोङो जानो हायो आरोखि आरो नाफामनि मो जोमनायानो ओ मोनसे बेलेग माने फ्लेभार आरो बेनि मोदोमनाया माने गुबुननिफ्राय आलादासिन आरो माने जोबोद गोथावै मोदोमो आरो बे नाफामनि मोदोमनाया
औ नोंथाङा
ओ बेखौहाय जोङो बर'फोरनियावल' जोङो जेनेबा बर'फोरनि ओ न'खरफोरावल' बेफोरो गोदोनिफ्रायनो माने गोबां थाबोयोमोन आरो जेनेबा बयबो न'खरफोरानो बेखौ बानायनानै दोनोमोन जेराव जोंहा दैज्लां बोथोरफोराव जोंहा ओ जेनेबा फुंनि समफोराव जोंहा बेफोरखौनो एवब्रबनानै जोंहा ओ फोथाराव ओ माइ गायनाय समावहाय जोंहा लांनाय जायोमोन आरो दा नोंथांमोननि जेनेबा नाफाम बानायनायनि आदब खायदाफोरा जेनेबा माबाय माबायदि आरो माबायदियै जेनेबा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन‌ नोंथा हागोन
औ
अ जिहेथु नाफामा जाहैबाय जोंनिनो मोनसे ट्रेडिसन आइटेम नालाय जिथ' गोदो गोदायनि फ्रायनो जिहेथु आबै आबौमोना गासैबो जिहेतु बानायनानै जाबोगासिनो आरो दाबो जाबोबाय थायो जाहैबाय जोंहा मोनसे जि आइ टेक मोनखानाय जिहेथु बर' हारिनि मोनसे जाग्रा जाग्रा आइटेम
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा न'खर न'खर जिहेथु बानायना जाबोबाय थादों ओ जिहेथु नों बुंनाय बायदिनो जिहेथु जोंनि गामियावबो जोङो नाफामखौ बानायनाय नुनो मोनो गिबियाव हयथ' नाखौहाय जोङो फिसा फिसा ना फिथिख्रि ना ओ बेफोर नाफोरखौहाय जोङो जिहेथु गोरान खालामनानै लागोरो
औ
खालामना लानानै जोङो बेखौहाय जिहेथु फोरानना दोनखांनानै जोङो बेखौ देग्लियो देग्लिनायजों लोगोसे जोङो सदु दालि ओ बिदिनो जि हेतु नोंथाङा बुंनाय बायदि जिहेथु ओ दाउ सा मोख्रेब
औ
बेफोरबायदि लाइफांफोरखौहाय लाइफांनि बिलाइफोरखौहाय जोङो ओ बेवहाय ग्लिफानानै जोङो बेखौ मा खामो फेसेवनाय जायो
औ
फेसेवनानै जोङो जिहेतु बार हाबनो हायि बदि जिहेथु गोबाव समसिम द' मास से बोसोर ज' बिदि गाहाम दोनो बिदि दोननानै जिहेथु बेखौहाय उनावहाय दिहुनो दिहुननानै जोङो जानायखौ नुयो आरो जिहेथु बेखौ जोङो बायदिसिना जेरै हमना ला जेरै मैथा मैथा आरिजोंबो जों खालामनानै संना जानायखौ नुनो मोनो बा जोङो ओरैनो जायो थ' जोङो नाफामखौ एवनानै जिथु आरामनो दुन्दिया होनानै आरामनो जों संना जानायखौबो जोङो नुबोनो मोन्दों
औ
बुहत गोथाव आरो ना ह मा ओमायनो जिहेथु बानायखानाय नालाय जिथु जेबां बेवहाय जोङो प्रटिन मोननाय जायो जिथु जोबोद गोथाव आरो
औ
सेयैनो जोङो जिहेथु नाफामखौहाय जोङो हयथ' जोङो मालाबा माबला अ बे जोंनि खाथि खालानि खौ हाथाइ सक बाजारफोराव जों माब्लाबा बेबायदिनो नाफामा जिथु गोबां दाम सोलियो गोबां दाम मोननाय जायो नाफामखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो बर'फोरा बेथ गावनि हमथानायनि बेलायाव जिथु जोङो रां आरजिनानै गाव गावबा गावनि न'खरखौ जों सुंथानो हायो बेफोरबायदि फाननायनि गेजेरजोंबो
औ
ओ जिथु नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि गामियावहाय जिथु नाफामखौहाय मा रोखोमै जिहेतु बांसिन संना जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनिथिं ओरैनो नाफामखौहाय एवनानै जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा ओ इदिनो सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि ओ बेफोरबायदियावबो जोङो होजनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओ थिग बिदिनो जोंहा गोबां ओ माखासे ओंख्रिफ्रावबो जों होदेरनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि दा बेफोरो जोङो दा जोङो नारजि ओंख्रिफ्रावबो होनानै जानाययो बेफोराव जोंहा गोबां माने मोदोमफ्रु मोनो नारजि ओंख्रि गोद मोदोमफ्रु मोदोमनायजों जेनेबा जानो मोजांसिन थिग जायो आरो जोंहा बेदाव जोङो ओम दा जोङो एवनानैबो जायो एवनानै जोङो आरामनो बेखौहाय दै एसे होनानै जोंहा संफिननानै जानांगौ जायो आरो जेनेबा मोजाङै फोमोननानै औ दा नोंथांमोननिसिमबो बेफोरबायदिनो जायो नामा जेनेबा दा गेलनायनि आदब खायदाफोरा माबायदि
औ नोंथां ओ बो जोङो बेथ' जोंहाबो जाखो थाखायोआनो जिहेतु बेफोरबायदिनो थाव गोरनानै बे जों एसे मोननाय बा जोङो से होदेरनानै जानाय बा नारजि ओंख्रि बा जोङो सबाइ खारै ओंख्रि आरोथ' बेफोरो नाफामखौ एसे होदेरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ दा औ औ दा नों थाङाबो ओ बे नाफाम बाथोनखौ जानानै ओ माबायदि मोनो जेनेबा एसे फोमनो हागोन नामा
औ नोंथां जहेथु नाफाम बाथोनखौ जिहेथु सामफ्रामबो मोनजायो नालाय जिथु जा जिहेतु जोबोद मोजां मोनो गोसोखौ जाबाय थानो लुबैलायो गोथाव मोनजायो आरो सामफ्रामबो नालाय एखौ
औ
सय द' मास बा जोङो से बोसोर गाहाम जिहेथु बानायना दोननांगौ जायो सिगाङावनो जानोबा बेनिखायनो जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ बेखौ जोबोद गोथाव मोनजायो
औ माने होनबा बेनि फ्लेभारानो माने गुबुनखा आरोना धन्यबा बेनो मोदोम नाय औ बिनि गुनफोरानो माने बेलेग ओ बाथोनफोरनिफ्राय जेनेबा बेबायदि गुनफ्रा बेलेगसिन जायो आ ना
औ नोंथां औ दे ओमबा नोंथां
औ जागोन दे औ औ
औ दे
औ बिनो